खोनादोंना नोंथां अ? होमबा जोंहा टपिकनि बागै दैज्लां बोथोरनि बागैनो रायज्लायनोसै । औ जागोन दे नोंथां अ होमबा जोङो दैज्लां बोथोर होनबा मा मा फिथ फिथाइखौ मोनग्रोनाय जायो फास्निफ्राय नोंथाङा खोन्थानो हागोन नामा?
बे दैज्लां बोथोरावथ' बांसिनै बुंनो थाङोब्ला जों माइखौनो गायनाय जायो ।
खौनो गायनाय जायो जानांगौ औ
ओम। आरोथ' मैगं थाइगंआबोथ' जायो नाथाय दैज्लां बोथोराव मैगं थाइगं खौ एसे खम खोनायो आरोना ।
औ औ र' माइखौथ' जों फार्स्टआवनो माइखौ दैयाव सोमग्रोनाय जायो।
औ।
माने बिनि उनाव इदिनो सब सप्तासे ओ सप्तासेसो दोननायनि उनाव सातदिनसो दोननायनि उनाव बिनि गाजाया मोजां बेरखाङो आरो ओमफ्रायनिया हालेवना दोननाय हायाव दुब्लियाव बेखौ फोनाय जायो बेनिफ्राय दानसेसोनि उनाव मोजाङैनो ओ खिलिनानै मानानै खोथिया जायो आरो।
ओमफ्राय नि बागै खौ
ओरैनोथ'ओ खोथियाखौ दानसेसोनि उनावनो फुनो हायो।
माने ओ दै मोननायजों
माने ओ दै मोननायजों खोथा जाहैबा
आरो इदि
ओमफाय गायनायनि मफ्राय बेसे उनाव थांनानै माइना सोमखाङो?